उ
दा खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों
औ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय
औ नोंथां आंबो नोंथांनि जि मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथाङा दासान्दि माबोरै दङ
आं मोजाङैनो दं दासान्दि नोंथां नोंथाङा माबोरैहाय दं?
आंबो मोजाङैनो दं नोंथां। नोंथांनो आङो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जादों नोंथांजों आङो दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सम एसे सावरायनो नायदोंमोन नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना
नोंथां आङो बे
औ जोंहा दावबायनाय होनना बुङोब्लाथ' नोंथां दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव ओ लामा हान्थिनाय बा दावबायनाय जायगा हान्थिनायखौनो दावबायनाय बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथांनिखौ मोजां खोनायाखौय नोंथां
औ जोंहा दावबायनाय होननानै बुङोब्ला नोंथां दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव ओ लामा हान्थिनाय बा दावबायनाय खौनो दावबायनाय बुङा नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां
औओ दावबायनाय दावबायनाय होनना बुङोब्ला जोंहा गोबाङानो जोङो खायसेया खामानिनि थाखाय थाखाय दावबायो बा खायसेया जोंहा जायागा बेरायनो थाखाय दावबायनाय जायो नोंथां।
औ ओ दावबायनायाव जोङो गोबाङानो नखर न'खरनिजोंं दावबायो बा गोबाङानो हारसिं दाव बायोबा गोबाङानो स्कुल कलेज बायदिफोरनिफ्राय दावबायनायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां
औ नोंथां
नोंथाङा खो औ नोंथां दावबायनायाव जोङो लांफानांगौ मुवाफोरानो जादों जोंनिनो दै आरो मेडिसिन आरो
जोङो गोबां मानो जि जोम बायदि मुवाफोरा जोंनो जोङो लांफानाया गोनां नोंथां आरो गोजान जायगायावहाय जोङो दावबायोब्ला जोङो गासैबो मुवा बेसाद खौनो लांफानांगौ जेरैहाय जोङो ब्रास कलगेट आरोबाव जि जोम गोबां बायदिसिना मुवा बेस खौ लांनांगौ जायो गावनि नांगौ जानाय गासैबो मुवाखौनो लांफानाया जोंनो गोनांथार नोंथां गोजानावहाय जों दावबायनो थाङोबोलाथाय
औ नोंथां।
औ आरो जोङो दावबाय दावबायनो थांनाय बुङोब्लाथाय जोङो गोबाङानो खायसेया खाथि जायगायाव थाङो गोबाङानो बा गोजान जायगायाव थाङो खाथि जायगायाव जोंनो एसेबांबो लांफानांगौ गोनांथिफोर मुवा गोनांथिफोर जाया जेनेबा। जोङो खाथि जायगाफोराव दै एबा मेडिसिन लांफाबानो जायो बा गोजान जायगा फोराव जोंनो गोबां आगजुनि गोनांथिफोर जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आङो बिब्दिनो आं दावबायफेरनाय जाय गा नि सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायनो सान्दों।
औ ओ आङो बेफोरबायदिनो खाथि खाला ओनसोलनि दारागाव आरो सु कि आरो भैरब कुन्द आरो दारागाव हाजो फोरनिनो मैना मैना फुख्रि मन्दिर बायदिफोराव दावबायनो मोनदों नोंथां। बैफोर जायगायाव थांनानै औ बैफोर जायगायाव थांनानै आङो जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बेफोर जायगाया नायबाथाय नायबाय थाथाव थाव समायना। आरो दाउ ओ बैफोर दारगाव हाजोआवहाय जोङो दैमा जिरि जिरि बोहैनाय दैमा नुनो मोनो बैयावहाय अन्थाइ गिदिर फिसाफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बैफोरावहाय जोङो गोबां बायदि सिना रोखोमनि गुबुन गुबुन गलाफोरखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां।
आरो बैफोरो औ। आरो बैफोरावहाय जोङो गोबां बायदि रोखोमनि जिब जुनारफोरबो नुनो मोनो जेरैहाय हाग्रानि मोख्रा हाग्रानि ओ दाउसिन दाउलाफोर बायदि रोखोमनि जिब जुनारखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथांनिखौ मोजाङै खोनायैमोन नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां।
ओ औ। ओ दावबानाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा दावबायनायाव जों गोबां गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन हारिनि सुबुं फोरबो लोगो मोननाय जायो गोबां गुबुन गुबुन ओ रावनि ओ रावनि बा हारिनि सुबुं लोगो मोननाय जायो बैसोर सुबुंफोरजों जोङो जग जग खालामनाय जायो। बैफोरखो बैफोरजों औ आरो जोङो बैफोरबायदि दावबायनायावहाय गुबुन हारिनि खसाबफोर खौ जोङो गाननोबो मोननाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बै बैफोर जोङो गुबुन हारिनि धोरोमारि ओ ट्रेडिसिनेल ओ गाननाय जोमनायफोरखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो बिसोरनि रायलायनाय फोरखौबो जों नुनाय मोननाय जायो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो मानास हाग्रामा होननानै बुङोब्ला जोंहा मानास हाग्रामायावहाय बिफां लाइफां जों बुं फबनाय मोनसे हाग्रामा नोंथां।
ओ बैयाव बैयावहाय थांनानै आङो। ओ मै नुनो मोनदों आरो दाउराइ हाग्रानि अमा। हाग्रानि मोख्रा आरोबाव। गोबां बायदिसिना रोखोमनि जिब जुनार जिबौ आरोबाव ओ बैयावहायबो। हैैनाय जिरि जिरि दैमा गुसु। आरोबाव बैफोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि ना ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि। दाउसिन दाउला बेफोरबायदि गोबां जिब जुनारखौ नुनो मोननाय जायो नों। थां आरो बैफोरनि। मिथिंगायारि नुथायफोरा जोबोर समायना जोबोर नायबाय थाथावथायाव। आरो जोबोर गोमोथाव नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो। औ बुंनायसै नोंथां
औ नोंथाङा ओ बेफोरबायदि जायगायाव थांनानैहाय। माबायदिहाय मोजां ओ मोन्दों नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां ओ।
औ नोंथां।
बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै आङो जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों बेफोरबायदि जायगानि बारहावा। फोर जोबोर। मोजां सुदेम गुसु बार बार बारनायै आरो गोबां नायबाय थायो नायबाय थाथाव थाव आरो। भैरब खुन्द' होननानै बुङोब्लाबो जोंहा बै बै भैरब खुन्द'आवहाय। मोनसे मन्दिर दङ' आरो दालां दङ' हाजो। आरो हाजोआवहाय गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफां लाइफां। गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउसिन दाउला आरो। बैयावहाय बोहैनाय दैमायावहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि। ओ ना आरोबाव। गिदिर फिसा अन्थाइ आरो बैयावहाय। जोङो लावखार ओंखाम जानाय जायगाखौबो नुनो मोननाय जायो नोंथां खायसेयाहाय बै। बै जाय औ खायसेयाहाय बै जायगायावहाय न'खरै बे। औ खायसेयाहाय बै जायगायावहाय न'खरै बेरायनो फैयो बा खायसेयाहाय लोगोफोरजों बेरायनो थाङो बा खायसेया स्कुल बा कलेज फोरनिफ्राय बेरायनो थांनायखौ बा दावबायनो। थांनायखौ जों नुनो मोननाय जायो नोंथां आरो बै जायगायावहाय। थांनानै जोङो लावखार ओंखाम जानाय बा रंजानाय बाजानाय। फोरखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां।
औ आरो नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबायनो मोनखो।
औ नोंथां औ बिदिनो आंबो नोंथांनि ए बेबायदिनो बेबायदि दारागाव सुखि फुख्रि बा बायदि। फोरावहाय आंबो मानासफोरावहाय थांदों थांनो मोनदों बे बेबायदिनो दाउ ओ दावबायनाय बुङोब्लाथ' जोंहा ओ बिदिनो। दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसेसिम जा आवगायलांनायखौनो जोङो दावबायनाय बुंनाय जायो। बेबायदिनो जोङो दावबायनो थांनायाव। जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो दावबायनो थांनो हायो जेरै जों कलेज स्कुलफोरनि दावबायनो थांनाय। न'खरनिफोरजों दावबायनो थांनाय बा लोगोफोरजों जोङो दावबायनो थांनाय। बेफोरबायदि जों दावबायनो थांनाय जायो आरो जोङो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि दावबायनो जोङो। ओ बबेबा मोनसे खामानिनि थाखायबो जों दावबायनो थांनाय जायो। बा आरो जोङो ओरैनोबो दावबायनो थांनाय जायो जेरै जोङो पिकनिक जानो थाख बिदिनो दावबायनो थांनाय जायो आरो लोगोसे जोंनो बे नांगौ जानाय मुवाफोरा जेरै जोङो ओ बेवहाय थांबाथाय जोङो ओ जि जोम मुलै दै ओ आरो जाग्रा खाजा ब्रास बेफोरबायदिखौ लां लांफानांगोन आरो लोगोसे जोङो मबाइल लांफानांगोन आरो आरो बिनि अ जोङो बहि एबा बहि आरो कलम बेफोरखौ लांफानांगोन। जाहाथे जोङो बेफोर औ नोंथां जाहाथे जोङो बेफोराव थांनानै जोङो बिदिनो ससियेल मिडियाफोरावबो जोङो दिन्थिहरनो हायो बा जोङो फट' भिडिअ लानानै जोङो न'आवबो नायफैनो हायो बिदिनो आरो जोङो ओं नोंथां दानि दानि मुगायावथ' बेबायदिनो गोदान गोदान ओ गोदान गोदान आगजु आइलें ओंखारनाय फोरजोंहाय जेरै जोङो मबाइलफोर जोङो बिदिनो ओ ससियेल मिडियाव हेंगारनानै जोङो गुबुनफोरनोबो इदि दिन्थिहरनो हायोबा जों फोरमायनो हायो बेफोरबायदि जायगाया बेसेबां साबसिन बा मोजां आरो जोङो बेफोर जायगायाव थांनानै जोङो गोबां गियान मोनबोयो बा जोङो रोंमोनथायाइ मोनबोयो जेरै जोङो गुबुन हारि नि सुबुंफोरखौहाय जोङो लोगो मोननाय जायो बेबायदिनो गुबुन हारिनि खसाब बा जोंनि खसाब दं एसे आलदा आलदा बेनिखायनो जोंनि खसाबखौ बिसोर सिनायनाय जायो बा जोंबो बिसोरनि खसाबफोरखौहाय सिनायनाय जायो ओ नोंथां आरो बेबायदिनो आङो ओ जेरै ओ मानास हाग्रामा थांबाथ' नोंथाङा बुं बुंलांनाय बायदि बेबायदिनो ओ मानास हाग्रामायाव बिफां लाइफांजों बुंफबनाय हाग्रा बंग्रााज जों बुंफो बुंफबनाय बेबायदिनो समायना रमायना ओ बिफां लाइफां जेरै गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां थायो बेवहाय जोङो थांनानै जोङो ओ जायखि जाया जोङो नुनो मोन जोङो बेनि अनगायैहाय औ नोंथां जों बेनि अनगायैहाय जों आरो ओ बेफोराव थांनानै जोङो ओ बिदिनो खन्थाइफोर बा रायथाइ खन्थाइ रायथाइफोर लिरनानै बोहिफोराव लिरनानै नानै लाबोनो हायो आरो लोगोसे जोङो ओ जोङो ओ मेथाइ खायफा खायफाहाय मेथाइ सुजुनो थाखायबो बेवहाय थांनानै एसे एनै ओ लिरनानै लाबनाय जायो जाहाथे बे बेखौ मेथाइ खननो हानाय बायदि खालामनाय जायो आरो जोङो ओ सुखि हाजो बुंब्लाथ' जोङो सुखि हाजोआव थांनानै आङो जोबोर मोजां मोनदों जोंहा बेवहाय ओम दैमा दं ओ दैमा दं हाजो दं आरो ओ अन्थाइ गिदिर दं मन्दिर दं बेबायदिनो ओ बे हाजोआव गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां दं फिसा गिदिर गासैबो बिफां लाइफां दं आरो बेवहाय ना फिसा फिसाफोरखौहाय नुनाय जायो अन्थाइ गिदिर फिसा गासि नुनो मोननाय जायो आरो बेवहाय बोग्रि बि औ नोंथां आरो बेवहाय बोग्रि बिफांफोरखौबो ओ नुनो मोननाय जायो
औ नोंथां बिदिब्ला जोंहा समाबो जानानै फैबाय
औ नोंथां
औ नोंथांजों आङो रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां
आंबो नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों नोंथां मोनथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिनो मोन्दों नोंथां
औ ओ नोंथां थारैनो दे बिब्दिब्ला नोंथां।
दे बिबदिब्ला